हेल' नोंथां
अ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांनाव आं मोननैसो सोंलु सोंनायदोंमोन
नंगौ नोंथां थारैनो।
औ सोंजागोन ना?
सोंजागोन। नोंथां
बर'फोरनि जानाय लोंनायनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ नोंथां। जानाय लोंनाय ना औ बे जानाय लोंनाय बुंनाय बुङोबाथ' जोंनिया बर' गामिफोराव गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो जोङो बेवहाय जानाय बुङोब्ला न' फोराव आङो सबाय दालि खारै अनला खारै बेफोरखौ जों जानाय नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बाय बायदिसिना जोङो मैगंफोरखौ जानाय नुनो मोनो नों थां जोंनि जायगायाव बुंनो थाङोब्ला बै अनला खारैखौ गोबां जानाय नुनो मोनो औ न'खर न'खर बेखौ बयबो जायोआनो बेखौ जोङो बोथोर लाना बोथोरबो गोबां जानायखौ नुनो मोनो नो आरो बे अनला खारै बुङोब्ला नोंथाङा अनला खारै बेखौ मा रोखोमै बानायो फोरमायनो हागोन नामा?
जोङो अनला खारिखौ
औ नोंथां
ओम अनला खारैखौ जोङो जेनेबा जोंथ' जायोआनो अनला खारैखो अनला खारिखो जों जानो थाखाय फार्स्टआव जोङो एसे माइरं लाग्रोनांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां
खौ दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगोन
नंगौ नोंथां
ओमफ्राय दैनिफ्राय बोखांनानै एसे सुनानै सान्दुं एसे फोराननांगोन आरो दै राननो थाखाय ओमफ्राय बेखौ माइरंखौ एसे रानबोला थबसेयाव जेनेबा दिंखियाव नङाबा मेचिनाव देनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
खांनानै जेनेबा जोङो ज देनानै लाखांबाय। लानानै सारायाव जों जोङो दै गुदुंखौ फुदुंग्रोनांगोन आरो ना खारदै एबा खारै दै होना होनानै फुदुंग्रोनांगोन जेब्ला अनला माने अनलानि ओंख्रिनि दैया जेब्ला गोदौवो अब्ला जोङो माइरं बे अन देनानै दोननाय माबाखौ अन देना दोननाय‌ गुन्दै खौ जोङो आखायजों एसे एसे सारस्रो सारस्रो होनांगोन आरो माबाया दैया गोदौवोब्ला। खेबसेनो होयोब्ला खेबसेनो जुदि गारनानै होयोब्ला लद्रा लद्रा गथा गथा खागोन आरो बेखायनो जों सारस्रो-सारस्रो होनांगौ।
नंगौ नोंथां।
उह बेखौ अनलाखौ जोङो बेदरजोंबो जानो हायो आरो बायदिसिना मा होनो मुला खुथि मुला गोरान बेफोरजोंबो जानो हायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
उह
औ बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो नों नोंथाङा बुंनाय बायदि अनलाखौ जोङो गोबाङैनो माइ माइरंनिफ्रायनो बानायनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो बे अनलायाव नोंथाङा बुंनाय बायदिनो अमा बेदर आरो लोगोसे बे न'आवनो दाउ अ फिसिनानै मोननाय दाउ बेफोरखौ बे खौबो हाला नाजानायखौ नुनो मोनो। आरो लाथा लाथा एम्फौफोरजोंबो जानाय बेखौ जोङो गोबां नुनो मोनो औ नंगौ नोंथां बेनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव गोबाङैनो मैथा औ मैथा ओंख्रिखौ खौ जानाय नुनो मोनो। बे मैथा ओंख्रिया गोखै। जायो आरो बे। मैथा ओंख्रि बुङोब्ला बेखौ जोङो ओ बिलाइ बिलाइखौ जों मैथा बिफांनिफ्राय बिलाइखौ खाना लाना फैनानै जोङो संनायखौ नुनो मोनो। बेवहाय जोङो बेदिनो बे मैथा ओंख्रिखौ नाफोर जों जानाय नुनो मोनो। आरो गोबाङैनो बे बायदि रोखोमनि नाजों जानाय नुनो मोनो आरो नोंथां। नोंथांमोननि औ। जायगायाव आरो मा रोखोमै मा रोखोमनि जानायफोर मोनबावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोंनाव अनलाखौ ज' बिदिनो ओ जेनेबा नाफोरजोंबो जायो आरो। आरो ना बेदर ना बेदर गैयाब्लाबो आलु, मुला खुथि बिदिनो सेवालि बिबार गोरान बेफोरजोंबो रुदोमनानै जायो आरो।
नंगौ नोंथां।
औ।
औ नोंथां।
औ।
औ बिदिनो जोंनि जायगायाव बै नारजि ओंख्रि बे खौवबो जोंनि बर' गामियाव गोबाङैनो जानाय नुनो मोनो नारजि ओंख्रि होनबा थ' बेखौ जोङो फाथोनिफ्रायनो बानायनाय ज जायो फाथोनि बिलाइखौ जेब अब्ला जोङो फोराननानै दोनो अब्ला बेनो जोंनिया नारजि ओंख्रिनि मुं लायो। आरो बे नारजि ओंख्रिखौ जों बानायना जानायखौथ' न'फोरावनो नुखायो बेनि अनगायैबो जोङो बेखौ जेब्ला न'खरफोराव सोरबाफोर ओ मानसिफोरा रुं सारि जायोबा मानसिया रुंसारि जायोबा बै न'खराव बे नार बिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो दै औ जोङो कास फोर खालामबाबो बै नारजिखौ जोंनि बर' गामि फोराव गोब बाङैनो होनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो बे नारजि खौ जोङो होदेरनानै जानाय हिसाबै अमा बेदरखौनो जोङो होदेरना जानायखौ नुनो मोनो नों नथां औ नों उम थां नोंथांमोननि जाय बिदि जायोना
औ जोंनि जायगायावबो बिदिनो जायो।
औ नंगौ नं थां बेनि अनगायै बो नोंथांमोननि जायगायाव सबाय ओंख्रि जायोना?
औ जायो जायो।
थाङा फोरमायनो हागोन ना सबाय ओंख्रिखौ मा रोखोमै माबायदि बानायनानै जायो आरो सबायखौ जों बहानि फ्राय मोननाय जायो।
औ खोन्थानो हागोन नोंथां। जोङो सबायखौ बुङो थाङोबा ओ सबाय फोनो थाङोब्लाथ' जों दखाननिफ्राय बायनानै लाबोनांगोन बिनि बेगरखौ
औ नंगौ नों
औ नंगौ लाबनै जेनेबा हालि एवखांनानै बेखौ दुब्लियाव फोनानै होनांगोन आरो
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला देरो जेब्ला बियो फिथाइ थायो जेब्ला रायो बेखौ न'आव फुनानै लाबोनांगोन आरो। बिफांखौ
औ नंगौ नोंथां।
खौ लानांगोन आरो जोङो।
औ नंगौ नंगौ।
बेखौ जोङो संना जायो होनोब्ला ओ अमा बेदर, दाउ बेदर, ना गोरान बेफोरजों जाजायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ जोङो खारै जानाय नुनो मोनो आरो खारै होननानै
औ नंगौ नोंथां। थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बै ओ खारैखौ ओम औ बिदिनो खारैखौ औ सबाय सबाइ खारैखौ जोंनि जायगायाव गोबाङै जानाय नुनो मोनो बेखौ जोङो गोबाङैनो जे जोंनि जायगायाव इमान जोङो बेखौ फोनानै एबा जोङो औ फोनानै जोङो जेनेबा बेखौ बानायनाय नुवा बांसिनै जोङो ओम बाजारफोरनिफ्राय जोङो सबाय लाबोनायखौ नुनो मोनो। आरो बै सबायखौ जों बायना लाबोनानै दसे सम सोमना दोननायखौ नुनो मोनो। जाहाथे बियो औ रुइ-रुइग्रोनानै थायो औ नोंथां बेनि उनाव जोङो जे अब्ला बेखौ
औ
बे सारायाव जि जोङो दै गुदुं फुदुंना लादों अरजों औ बेयावहाय जोङो होनायखौ नुनो मोनो। बेयाव दै गुद दुङाव जेब्ला बेयो गोदौगोन अब्ला बेवहाय जोङो खारै खौबो होफानाय नुनो मोनो। औ नोंथां आरो खारै तो खौथ' होबायानो लोगोसे जोङो बेव हायथ' संख्रि बानलु बाय दिसिना होनांगौ जायो। आरो बेनि अनगायैबो जों बेवहाय ओ बे ओंख्रिया थावनाय बायदियै जोङो अ सोर खौबा अमा बेदर सोरबा सोरखौबा बयलार एबा सोरखौबा बिदिनो ना गोरानफोरजों होद्लानानै जानायखौ नुनो मोनो नों नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना बैदि जोङो खारै खारै होनबाय थादो बे खारै औवानिफ्राय मोननाय जायो। नोंथांनि ओनसोलाव
अ जोंनावथ' बे खारैखौ थालिर बिफांनि मादा जेनेबा थालिरखौ जोङो जिरनानै जिरना दानफायना लानानै जिरनांबाय ओमफाय जेनेबा मादाखो जावखांनानै लानांबाय लानानै सान्दुंङाव फोराननांगौ। नोंथां। सान्दुंङाव फोराननानै जेब्ला रानो रानबाथाय बेखौ सावनांगोन आरो। सावखांनानै बे गुन्दै जानायानो खारै जायो आरो।
नंगौ नोंथां। थारैनो। आरो नोंथांनि ओ जों औ जोंनि जायगायाव गोबाङैनो माने बै सामुफोर खौबो जानाय नुनो मोनो। जोङो औ बेवहाय सामुवाबो गोबां रोखोमनि थायो जोङो दुब्लिफोराव मोननाय सामु एबा हाखर फोराव मोननाय सामुआ एसे आलादा जायो आरो जोङो दैमा फोरावबो सामु मोनो दैमायाव मोननाय सामुखो एसे जोङो गोलाव गोलाव रोखोमनि मोननो थाङो आरो बेवहाय सामु बुङोबा जोङो रोखोमसे सामु दङ जाय सामुआ जोंनिया गेदेर जायो बेखौ जोङो सामुलादाय होननानै बुङो बेनि ओं नोंथां मोदोम खौ जोङो रुगारनानै बे सामुखौ रुनायनि उनाव जोङो बेनि जि सिङाव मोदोम थायो बेखौ एरख'नानै जोङो एवना खौबो नुनो मोनो नोंथांनि जायगायाव बेबायदि सामु खौ माजों संना जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ जोंनावथ' बे सामु लादाय होनो जेखौ गोदोर गोेदोरा बिखौ जेनबा रुनानै दिहुनना लानानै जेनबा सिंग्रि मेखि बायदिफोरदो एवनानै जानाय नुनो मोनो आरो
नंगौ नों थां थारैनो
बे आरो सामु लिंगिरि आरो सामु मा होनो इखो फिसाया बिखौथ' आरो सबाइफोरजों जानाय नुयो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
उम
औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला जोङो दिनैनि रायलायनायखौ एसेयावनो दोन
नोंथाङा आंजों सावरायनानै माबायदि मोन खो
नंगौ नोंथां थारैनो जोबोद ओ नोंथां निफ्राय मिथि आं मिथियि बाथ्रा फोरखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ आङो जोबोर गोजोननाय मोनबाय। दे गोजोनथों